हेल'
अ हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों ओ नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
अ नोंथांनिसिबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै आं हरनाय जादोंमोन रायलायजागोनना नोंथां?
औ रायलायजागोन।
ओ आयदाया जाहैबाय माइ आबाद मावनायनि प्रसेस आरोना। ओ राय्लायजागोन ना नोंथां?
औ औ राय्लायजागोन।
ओं ओ बिदिब्ला एसे जागायनोसै।
औ।
माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो खोथिया नांग्रोगौ नङा होमबा? जोंहा बे खोथियाखौ ओ बिदिनो गिबियावहाय सोमनानै लाग्रोनाय जायो बिदिनो हरनै बा हरथाम सो दैयाव सोमना दोननायनि उनावहाय बेखौहाय गोरान जायगायावहाय दोननाय जायो ओ बे गोरान जायगायाव बेखौ जेनेबा बिदिनो थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ बेफोरबायदियाव ओ दिहुनना दोनो आरो बेवहाय दोननायानो जाहैबाय बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय, माइखौ गाजा बेरहोनो थाखाय दोननाय जायो। बिब्दिनो ओ बेखौ गाजा बेरखांनायनि उनावहाय जेनेबा ओ जोङो हाखौ खारायना लायो हाखौ मोजाङै फोमोनना लानायनि उनावहाय जोङो बे खोथियाखौ सारनाय जायो। जोंहा ओ बिदिनो खोथिया सारखांनायनि उनावहाय ओ खोथिया जेब्ला फर्टि फर्टि फाइभसो बेबायदि सान नांगौ खोमा ना जेनेबा खोथिया राननो था खाय बेनि उनावहाय ओ फुनानै जोंहा लानाय जायो फुखांनायनि उनावहाय बिदिनो जेनेबा मोजाङै हाफोरखौ एवना लानानै जोङो माइ गायनाय जायो आरो।
नंगौ।
दा बे माइ गायनायनि सायाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलियो ओ नोंथाङा फोरमायना होदो खोमा एसे।
औ औ ओ नंगौ नोंथां। ओ माइ आबादखौहाय माबायदि मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होबाय। ओ नोंगौ नोंथां माइ आबादखौहाय ओ बेबायदिनो नोंथाङा जिबायदि बुंदों बेबायदिनो जोंथिंबो ओ मावो ओ आङो एसे आरो नोंथांसिम नोंथांसिम एसे फोरमायबावनो सानदों माइ आबादखौ माबायदि मावो माबायदि प्रसेस जायो मावो बा जिथिया दैज्लां बोथोरा सौफैयो अब्ला जों जोंनि न'खर न'खर बा गामि गामि गासैबो ओ बोथोरा फैयोब्ला जोंङो जि जोंङो माइलि थिनानै दोननाय ओ बे माइज्लि थिनानै दोननायखौहाय जोंङो ओ जेथिया खोथिया फोनो सम जायो अब्ला फोथाराव दैया ओ जायोब्ला जोङो बै थिना दोननाय माइलिखौहाय जोङो गिबियावनो बस्थाफ्रावहाय सोमना ओ सोनानैहाय जोङो दैयावहाय ओ इदिनो हरसेबा हरनै सोमनानै दोननानै ओ बिनि उनावहाय जोङो बोखांना दोननानै बिदिनो थास' बिलाइजों बा थालिर बिलाइजों जोङो हरसे बा हरनै खोमनानै दोनो। बिनि उनावहाय जोङो जिथिया। ओ हाखौहाय ओ इदिनो गुन्दै जाजासिम मोननानै बा हाब्रुजसिम मोननानैहाय बेखौहाय जोंङो बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो खोथिया फोनाय जायो जेरैहाय रनजित खोथिया माइब्रा खोथिया ओ आसु खोथिया। ओ बिदिनो जोसा। बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि खोथियाखौहाय जोङो। ओ फोनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनावहाय जोंङो ओ। गिबि खेब खाराय खारायजेनगोरै आरो ना। अबाय ओ बिनि उनावहाय ओ जोंङो हाखौहाय बिदिनो फोमोनग्रोयो बिदिनो मोनजासिमावहाय जोंङो बिदिनो हालफोरखौहाय एवनाय जायो आरो ना नोंथां बिदिनो। बिनि सिगां एसे बुंग्रोनो जोङो गोदो गोदाय माबायदि मावोमोन? ओमफ्राय दायो माबायदि सोलायबोखो जोंनि आबाद मावनाया। फै एसे बुंनि आङो। ओ आगोल समावहाय जोङो नुबोदों जे। बिदिनो जोंनि दुब्लि फोथारफोरावहाय ज' ज'यैनो जोंङो इदिनो। नांगोल जुंगाल मोसौ ओ फोरजोंहाय जोंङो हालेवनायखौहाय नुदोंमोन। नंगौमोन ओ बिदिनो जोंङो ज' ज'यैनो बिदिनो बदल गायलायोमोन बा जोंङो सावरि जालायोमोन ओ। बिदिनो ज' ज' लोगो नांनायनि जोंङो आबाद फोथारखौहाय मावनाय ओ नुयोमोन। ओम बेनाव ओ न'खरसेनाव गायनानै बै ओ गायखांनानै बै न'खरसेनावहाय बिदिनो गायलायनाय। बेबायदिनो आगोलनि समावहाय जोंङो नुदोंमोन आरो। बिदिनो ओ नांगोल जुंगाल इदिनो मै। ओ माखासे बिदिनो ओ आगजुफोरखौ लानानै जोंङो आगोलनि समावहाय ज' ज' मावनायखौ नुबोदोंमोन नाथाय जेराव आंओ बुंनो हा बुंनांगोनदि आथिखालावहाय जोंङो। जि ओ जौगानाय मुगा बा बिदिनोओ बिगियानारि मुगा सोरजि जानाय बिदिनो जों माखासे ओ एवग्रा जेरैहाय ट्रेक्टर हेन्दड ट्रेक्टर बेफोरबायदि माने माने इजिसिनावहाय जोङो ओ बयबो सुबुङा माने जानायखौहाय लुबैयो बिनि थाखायनो माने जोङो आजिखालि बांसिनानो जोङो ट्रेक्टरफोरजोंहाय एवनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बिदिनो जोंङो ट्रेक्टरजों एवनायखौहाय नुनो मोनो ओ बे मोसौफोरजों एवनायखौ जोङो नुनो मोनलिया दा बिदिनो आथिखालावहाय माने ट्रेक्टरफोरजों एवनानैहाय जोङो। माने गोबां सम माने खम समनि गेजेरावनो जोंङो हाफोरखौ फोमोननानै बेहाय बेबायदिनो बयबो माने गाव गावनो हाखु दाखुयै। बा इदिनो ओ माइ आफादफोरखौहाय गायनायखौ नुुबनो मोनदों आरोना। ओ थिग बेबायदिनो जोंङो। ओ बिदिनो गामिफ्राव नायोब्ला इदिनो ओ खोथियाफ्रा फोना लासिगोन बिनि उनावहाय खोथिया खुथिया जायो जौवो बा फनो जायो हाफ्रा मोनो अब्ला बे खोथियाखौहाय जोोङो ओ सावरिथ' होनाय जाला आजिखालि बांसिन माने हाजिरा बा फैसानि जोङो फुनो मोननायखौ नुसै ओ बेबायदिनो जोङो फुनानै लानानैहाय आ हाया गायनाय जायोब्ला जोङो बेखौहाय माने गोदोनि बायदि ज' ज' बिदिनो फाला गायलायनायखौ जोङो नुनो मोन गैया आरोना दानि दिनावहाय माने थाखाजों होनानैहाय जोङो हाजिरा होनानैहाय गायनायखौहाय जोङो नुनो मोनसै आरोना बेबायदिनो ओ इदिनो फैसाजों होनानैहाय जोङो बिदिनो सानसे बा साननै दा इदिनो सप्तासेसोनि गेजेरावनो जोङो माइ आबाद फोरखौहाय माइखौहाय जोङो गायनायखौ नुबोदों आरो ना नोंथां ओ इदिनो जोङो बुंलाङोन दे आजिखाल मुगायावहाय जोङो गोदो गोदायनि जि ओ मोसौ जि एवनाय खान्थिमोन बेफोर माने मोसौजों एवनायखौ जोङो दानि दिनावहाय नुनो मोनलि आरो ना बिदिनो नांगोल जुं गाल मै आरिफोरखौहाय जों दुब्लि फोथारफ्राव जों नुनोनो मोनलिआ जोङो जोंनि बे माखासे ओ दोरोङारि बा जोंनि नेरसोन बर'फोरनि मोनसे नेरसोन जि मोसौजों एवनाय हाल जुंगाल बेफोर माने आजिखालाव माने गोमाबोनायखौहाय आङो नुनो मोनदों आरोना उम बेखौ जोङो फोथांफिननोब्ला जोङो ओ इदिनो आथिखालावहाय जोङो नांगोल जुंगालफोरखौहाय ओ एवनायखौहाय जोङो लाबोफिननांगोन आरोना नोंथां ओ आजिखालावथ' ब-बहुद माने सुबुंफ्रा माने सहसखौ लुगैसै बेबायदिनो ट्रेक्टरफोरजों एवनानैहाय गायनाय ओ दानि दिनावथ' माने बयबो माने गाव गावबागाव माने गाव गावबागाव इदिनो हाजिरा होनानैहाय गायो बयबो माने गाव गावखौनो माने खाथि खालाफोरजों माने मदद होलायनायफोरखौहाय नुनो मोनले सावरि बादालि जानायफोर नुनो मोनले आरो ना
औ औ
होनबा नोंसोरनिथिंबो माबायदि सलियो नोंथां?
ओ नंगौ नोंथां ओ जोंनि जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आथिखालाव सोलिलांसै जिहेथु जोङो ओ बेफोरबायदि ओ जोङो बोथोरखौबो नायनो गोनां जायो। बोथोराबो जोंना एखे रोखोमै थाबाय थाया आरो ओ गुबुन फारसे जोङो समखौबो नायनो गोनां जायो समाबो जोङा बेनोबो थाबाय थाया जोङो बेनिखायनो बोथोर आरो समखौ नायनानैहाय जोङो बेफोरबायदि हाजिरा लानाय आरो बिदिनो ट्रेट ट्रेक्टर बा हेन्दड ट्रेक्टर बे मेसिनारि बुस्थुफोरखौ बाहायनाय बेखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो जिहेथु ओ सुबुंफोरा बेफोरबायदि जेनेबा गोबावसिमहालागै जावले जावले गले गले मावबाय थानो सोलाबलिया दा बेबायदिनो जोङो माइ गायनायावल' नङा जों बेबायदिनो माइ हानाय समावबो जों बेबायदि नुयो‌ ओ जेनेबा मानसिफोरा ओ बिदिनो गोदोनि समाव ओ खामला बा थिखा बेफोरबायदि लानानै हायोमोन। दा आथिखालाव हाजिरा लानानैनो थाब थाब फोजोबो दंबावो जेनेबा ओ थिखा खामला बेफोरबायदि हानायाबो अब्लाबो जोबोद खम जानायखौ नुनो मोनसै। आरो खायसे खायसे जायगायावथ' ओ ओइम माइ हाग्रा मेसिनफोरबो सफैबाय नङा होमबा जोंहा? बेफोरबायदिखौबो आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोनसै बियाव जिहेथु ओ सुबुंनि गोनांथि जाला ओ बिदिनो मेसिनजोंनो हानानै ओ मेचिन बाहायनानैनो जोंहा थाबैनो जेनेबा आबाद फोथारखौ दैखांनाय बेफोरबायदि खौ नुनो मोनसै आरो। बायदिनो आरो जोंहा माइ रोगानाय समावबो गोदोनि दिनाव सुबुङा बावखा आरि लानानै जेनेबा ओ रोगानायखौ नुनो मोनोमोन। थिगबेदिनो माइ रोगानायावबो जोंहा सोलायनाय फैबाय आरो माइ रोगानायाव बो जोंहा ओ सुबुङा इसांखस्थ' खालामा लासे बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों रोगानायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ।
दा जोंहा फिरबायदिनो गोनोखो मुगायाव ओ सहसनिफ्राय सहस जिउ खुंनाय जिउ खुंनाय बेफोरबायदि आदब खान्थिफोरा आदब खायदाफोरा फैबाय नङा होनबा नोंथां दा बिफोरखौ नायोब्ला जोङो माने आथिखालाव फैसा थाखाजोंल' ओ जेनेबा गासैबो खामानिखौ मावफुंजोबनायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो।
औ औ नोंगौ।
जिहेथु बयबो आथिखालाव खामायनो रोंबाय बिनिफ्राय फैसा थाखा जेनबा एभेलेबोल जाबाय। सुबुंफोरा एसां खस्थ' खालामनांला ओ गासिबो मेसिन बुस्थुखौ बाहायनाय फोरखौ नुनो मोनसै आरो जोङो।
औ औ।
दा बिदिब्ला नोंथां जोआ समाब जाना फैबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जोंना समा जाबाय उम उमब्ला नोंथांजों गुबुन मोनसे टपिकसआवहाय लोगो मोनगोन होननानै आसा खामनाय थाबाय ओमफ्राय एसेनोसै होनबा नोंथां?